औ खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
बिदिब्ला जोङो माखासे आबहावानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां। आं नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों गोगो दैनि गोनांथि आरो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन। ओ-जोंहा दंफां लाइफांखौ मानो गायनांगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा अब्ला गिबियावनो आंनो जे जोंनो गोग्गो दै बा दैनि गोनां थिआरो दैनि संरैखानि सोमोनदै गिबियावनो फोरमायग्रोदों।
औ नोंथां बिदिब्ला आंनो फोर-फोरमायलांसै नोंथां। जोंहा मिथिखागौ। बे बुहुमा गासै जौसे-जौखोन्दो जों बानायजानायाव ओ बांसिनानो स्निजि जौखोन्दोआानो जोंहा दै। दं आरो नोंथां बे दैनि मादावनो जोंहा दैखौ जौसे-जौखोन्दो लायोबा जोंहा थाम जौखोन्दोल' जोंहा लोंजानाय दै आरो नोंथां बे थाम- जौखोन्दोखौनो जोंहा ओम बयबो जिब-जुनारा लोंनानै थांनानै थानानै दङ आरो नोंथां। बे जोंहा गोग्गो दै लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां। आरो जिब-जुनारनि थाखायबो मोजां जायो गोग्गो दै लोंबासो जोंनि देहायाबो गोगोयै थायो आरो नोंथां नङाब्ला गोदै लोङाब्ला जोंनि देहाया बेमार आजारजों भुगिनांनो हागौ आरो नोंथां आरो जोंनि देहाया जोबोद गाज्रि जालांनो हमो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सानफ्रामबो जगाव जोंनि दैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेखौनो बुंदो जेरै जोंहा लोंनायखौथ' बुंथ'ला आङो जेरै ओंख्रि संनायावनो बुंजायो ओंख्रिखौ जोंहा फोमोननो थाखाय दै हरनांगौ जायो आ, बेनि उनाव जोंहा दंबावो दुगैनाय। जोंहा मैला- मैथा जायोब्ला देहाया देहाखौ साब-सिखोन लाखिनोब्ला जोंहा सानफ्रामबो दुगैनांगौ जायो आरो नोंथां। नङाब्ला जोंना देहाया गाज्रि जागोन एबा ओ बेमार आजारजों ओ माहोनो भुगिनांनो हागौ आरो बेबायदिनो जोंहा न' सुनायावबो मा खालामनांगौ दैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां न'खौ मा फिनाल आरि बा माखासे बुस्थुफोरजों सुब्लासो नै न'आबो जों नामा ओ साफा थागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंबावो दैखौ नांगौ जोंहा आबाद फोथाराव। आबादखौ गायनोब्ला जोंहा गिबियावनो नांगोन दै-दै गैयाब्लानो जोंहा आबाद मावनो हाया। दा बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा दा-दैज्लां बोथोरनि सम। गायनाय- फुनाय आबाद मावनायनि नाथाय जोंहा मा दासिमबो बबेबा- बबेबा ओनसोलाव ओ अखानि दै मोनाखै थोजासे बे अखानि दै मोनैनि थाखायनो जोंहा दासिमबो मा होनो ओ आबाद मावनो हायाखै आरोखि नोंथां बेनो जाहैबाय जोंनि मोनसे जोबोद गिदिर जेंना बेनि उनाव जोंहा दंबावो दै बे दैखौ जोंहा ओ बिफां-लाइफां आरो जिब-जुनाराबो लोङो नोंथां। ओ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बिफां-लाइफां आरो जिब जुनाराथ' जोंना मा खालामनो रोङा गोगो दै मोनलोङा। बुंनो थांजायो आरो बिसोर फिल्टार खालामनानै लोंनो रोङा नाथाय बिसोरनि गोगो दै लोंनायनि जाहोनानो जाबाय बिसोरो दैमा हाजो हाला दैमा दैसा बिलोनिफ्राय लोङो आरो नोंथां दैमा दैसा बिलोनि दै बिनि थाखायनो जोंहा दैमा दैसा बिलो फोरनि दैखौबो मा गोगो लाखिनांगौ जायो आरो बिनि बे जोंहा दैमा दैसायाव जोंनि सानफ्रोमबो बाहायनाय लेथ्रा बुस्थु जेरै बुंनो थाङोब्ला गेसाव गोफोन बुस्थु ओ प्लास्टिक आरिखौ जोंहा ओ बै दैमा दैसा एबा ओ बै बिलो हाखरफ्राव गारनो मोना आरो नोंथां मानो होनबा बै दैमा दैसा बिलो हाखरनि दैखौसो लोंनानै जिब जुनारा थांनानै थायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो जोंहा बैसोरखौ दैयाव थाग्रा जिब जुनारखौबो ओ थांना थाहानो थाखाय जोंहा मा ओ बै दैखौ जोंहा गोगो दैखौ संरैखा खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो ओ बै जोंहा जेला आबाद फोथार आबाद फोथाराव जोंहा माखासे ओ हासार बाहायनाय जायो आरो नोंथां एम्फौ एनलाफोरखौ बुथारनो थाखाय आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय नाथाय मा जायो नोंथां जोंहा आबाद फोथाराव बै ओ माहोनो मुलि होखांनायनि उनाव ओ जेब्ला दै बे दैखौ जोंहा मा खालामनो मोना हाखर एबा जाम्फैफोराव गुबुन गुबुन जायगायाव जाय जायगायाव दैनि जिब जुनार थायो बे जायगायाव हगार हरनो मोननाय नङा आरो नोंथां दैजों गुबुंले जाहो दैया गुबुंले जानायजों लोगोसे जिब जुनार नि जिउआबो गोमालाङो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा मा बेवहाय माखासे दै बे दैखौ जोंहा जाय जायगायाव मोनसे फुख्रि बानायनानै बा हाखर बानायनानै बै जायगायाव दैखौ हरनानै ओ दास्लिना हरनानैबा खालामनांगौ बेयावनो रानहो नांगौ आरो नोंथां बेखौ मोसा मोसौ मैसो जिब जुनारफोरनो लोंहोनो मोननाय नङा नङाब्ला बिसोरनि जिउआ थांना थानायाव खस्त जायो आरो नोंथां आरो जोंहा दंबावो ओ बुंनो थाङोब्ला मा खालामो ओ गिदिर गिदिर उद्धब इन्डास्ट्रि बानायनायाव जोंनो गोबां दैनि मा होनो गोनांथि जायो आरो नोंथां दै गैयाब्लानो जोंहा मोनसे उद्दबखौ स सालायनो हाया ओ जोंहा थांना थानायाव जोंहा मा दा बेरों दामिनारि जुगाव जोंहा मा ओ इन्डास्ट्रि नङाबानो जोंनि जिउआ आबुं जाया आरो नोंथां जोंहा सामफ्रोमबोनि नांगौ बुस्थु जेरै जानायनिफ्राय बुंजायो गाननाय जोमनाय आरो बेबायदिनो न'खरनि बुस्थु गासिखौबो जों हा मा इन्डासट्रिनिफ्रायसो मोननाय जायो आरो थां जेरै बुंनो थाङोब्ला जों दा जेरै जाग्रा थाव बेबायदिनो गानग्रा गस्ला जाग्रा संख्रि बेफोराव गासिबो ओ बै इन्डास्ट्रियाव बिजिरनाय जायो नाथाय बै इन्दास्ट्रियाव दिहोनोब्ला मा दैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
दैनि गोनांथिखौ माबोरै सुफुंनो हायो होनब्ला ओ बै दै दैखौथ' गोनांथि जायोना नोंथां बै दैखौ मा जोंहा इन्डासट्रियाव बाहायनानै बाहायखांनाय दैखौ जोंहा मा खालामनांगौ बेखौ दहाय बुंनाय बायदिनो मोनसे जायगायाव मा खालामनांगौ जमा दोननानै बे जायगाखौ एसे दैखौ मा फिलटार खालामनायनि उनावसो एबा साफा खालामनायनि उनावसो बेखौ दैमा दैसायाव हगार हरनांगोन आरो नोंथां बै इन्डास्ट्रिनिफ्राय गो अम गबोनाय दैखौ जोंहा खनसेयैनो दैमा दैसायाव हगार हरोब्ला जोंहा दैयाव थाग्रा जिब जुनारा ओ मा जायो अम बिसिनि जिउआ गाज्रि जायो आरो नोंथां बि साफ्रोमबोनि जिउ दानायाव आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावो जजोंबो जोंहा फालांगि मावनो हायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया जेब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो जोंनो दंफां लाइफांखौ मानो नांगौ गोजोनथों नोंथां
औ जे बिफां लाइफाङाथ' जोंनि गाहाय आबहावानि मोनसे थादोरसा बा आबहावाखौ जोंहा मा बिफां लाइफाङानो बांसिनैहाय गोग्गो आबहावाखौ दानायाव हेफाजाब होयो आरो बेे बिफां लाइफां गैयाब्ला मा जोंहा जेबो जोंनि आबहावाया दिदोमथि थानाय नङा आं बुंनो थांदों जे बिफां लाइफाङा जोंनि मा हां लानायाव नांगौ बा गोनांथि जानाय अक्सिजेन गेस बे अक्सिजेन गेसखौहाय जोंनो जगायो दे जोङो हां लानायाव मा गेसखौ लायो होनबा अक्सिजेन गेस आरो हां एंगारनायावहाय कार्बनडाइअक्साइड गेसखौ बे खौ जोङो एंगारो थिग बेबायदिनो बिफाङा जोंनि उल्थायैहाय बिसोरो जों एंगारनाय कारन दस गेसखौ सोबना लानानै अक्सिन गेसखौहाय जोंनि बारमण्डलाव बा बारहावायाव एंगारनानै जोंनो जे जों थांना थानायाव गोनांथि जानाय बारखौहाय जगायबाय थायो बेल' नङा बिफां लाइफाङा जोंनो गोनांथि खि जानाय नांगौ रोखोमनि दैखौ जगायनायाव हेफाजाब होयो जेरैहाय नांगौ रोखोमनि अखा हानाय आरो थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय बे अखा बा दै बेखौ बिफां लाइफांनि रोदाफोरा जोंहा हमथानानै लाखियो जायनि गेजेरजों जोंहा जोंनो गोनांथि जानाय दैखौ जों बेनिफ्राय मोननो हायो आरो आरो बिफां लाइफाङा मा जोंनि जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरनि थाग्रा खुलिजों लोगोसे सुबुंफोरनो न' बा सुबुंफोरनो सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय बायदिसिना मुवा बेसादखौ जगायनायाव हेफाजाब दाफैयो आरो फिथाइ सामथाइ ओम फोरबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो जाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों जानानै जोंनि देहाखौ खौ राफोद आरो गोख्रोङै लाखिनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा मा अरनबारि अरनबारियावथ' जोङो गोबां बिफां लाइफांजों बु नाय बेवहाय मा जायो अरनबारियावहाय जोंहा जिब जुनारफोरा थायो जाय अरनबारिखौ जोङो फोजोबस्राङोब्ला जोंना जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलिया गोमालांगोन गोमालाङोब्ला जोंहा मा जागोन जिब जुनारफोरा जानो थाखाय आदार बा थानो थाखाय न' बेफोरबायदि गैयिनि जाउनाव जोंनि गामि फारसे बा सुबुंफोर थाग्रा फारसे फैगोन जेरावहाय जोङो जेरावहाय जोङो मा खालामनो हागोन खोना नोंथाङा हेलौ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथा खोनासि
ओ औ जेराव जोङो मा बिफां लाइफांनि हेफाजाबजोंहाय जोङो गोग्गो बारहावाखौ जों दानो हायो आर ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांजोंहाय जेरैहाय जोङो जोंनि जे बारहावा गुबुंनाय बेखौ जों होबथानो हायो होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय जोंहा मा ओ आथिखालाव गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफनायखौ नुनो मोनदों। जाय बिफां लाइफांफोर दानफनायनि जाहनाव जोंहा बिदुं बुहुमनां बिदुं बावनाय बे बिदुं बांनाया जोंहा सानफा एफा सानफा एफा बांबोगासिनो दं आरो ना नोंथां। जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला बेखौ बिफां दानफायनानै गुबै जानानै जों सुबुं माहारिखौनो जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा बुहुमाव सुबुं माहारिया। आव सिगांनिख्रुइ गोबां बांनायनि सिगाव बांबोगासिनो। जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनो मा थाग्रा खुलि बा थाग्रा जायगा नांगौ थाग्रा खुलि थाग्रा जायगा नांगौ जानायनि। जाहोनाव बिसोरो बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ बा हाग्राबारि बा अरनबारि ओनसोलखौ बिसोरो सिफायनानै दानस्रांनानै बा हादान सिफायनानै बिसोरो बै जायगासिम हा होयो आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ गावसोरनि नांगौ हाबाफारियाव बाहायो। अब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा खम जालाङो। जानायनि जाउनावनो गोबां बे मोगनां बिदुं बांनाया सोमजिगासिनो आरो। जोंहा मा बिफां सिगाङाव बुंनाय दंमोन दि बिफां लाइफां। बा फांसे बिफां दानफायोब्ला। जोंहा फांनै बिफां गायनांगौ होननाय नाथाय बे बिफां गायनायनि जों जे हाबाफारि। बेफोरखौ जों आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनो जोंहा मा खालि। बा जुन जाय बा जुनखौ जोङो मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै फालियो। बे बा जुनखालिल' जोंहा। बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो मा। आबोरबो लायाबा जोथोन लाया आरोना नोंथां जोंहा मा गायखांनानैल' दोननायखौ जों नुनो मोनो। जुदि बिफां लाइफांखौ जोङो गायनानैल' दोनो अब्ला बेखौ जोथोन आबोर लाया। अब्ला जों बे बिफां लाइफाङा। बे जोंनि बुहुमनि जि दुंखांनायाव बे थावरिनो हायाबो जानो हागौ बा गोनांथि रोखोमै बेनो। बियो दै हासार मोनाब्ला बियो जौखांबोआ जानोबो हागौ आरो। थिग बेबायदिनो जोंखौ बिफां लाइफाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो गोबां मदद होबोगासिनो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि। भारत हादरावनो गोबां जायगा दं जाय जायगाखौ जोङो बालाहामा बारा। ओरै ओ बालाहामा होनना जोङो बुंनो हायोबा राजस्थान हादोरसाखौ नाय। बे जायगायाव गोबां बिफां लाइफां खम। जायनि जाउनाव बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव मा जादों बेहाय। बेनि आर बारहावाया गुबुंले बा गुबुंले आरो बारहावाया खुंथाया गुबुं। गुदुं जादों आरो जायनि जाहोनाव बेयाव बिफां लाइफां आरोबा। बालाहामा रानस्राव जालाङो। जेरावहाय बिदि जालाङोब्ला मा बेहाय अखानि बिबाङाबो खम दैनि बिबाङाबो खम जायो। आरो बेजों लोगोसे मा जोंनि ओनसोलावबो दाबायदि बिफां लाइफां गैयाब्ला। जोंनि ओनसोला रानस्राव बालाबारि जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव। बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव दैयाबो गैया जालांगोन। जायनि जाउनाव जोंहा आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया। गोबां जेंना नुजाथिगोन जेराव दै बायदिसिनायानो गैयाब्ला जोंहा आबादनि जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा बा जों आबादखौनो मावनो हानाय नङा आरोना नोंथां। बेनिखायनो बिफां लाइफाङा दै हमथानाय बा बुहुमखौ बा संरैखा खालामनाय बा जोंनो बुहुमनो मोजां बारहावा ओ होनाय बेफोरनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफां फांनो गाहायै मैखोम बाहागो लायो आरो बेफोरखौ रैखाथि होनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनि गाव माने बिबान आरोना नोंथाङ बेफोरखौ जोङो बिबानखौ ओ साफ्रोमबो सुबुंनो जों मोजाङै फोरमाय। जा होनांगौ जेन साफ्रोमबो सुबुङा बिफां लाइफांखौ दान थफाया आरो जोंनि बे बारहावाखौ गोग्गयै लाखिनो मद खालामो बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन गामि गामि बा समाजफोराव थांनानै जोङो सांग्रांथि मेल खुंनांगोन जायनि गेजेरजोंों बिफां लाइफांखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो सुबुंफोरनो फोरमायथिनो हायो आरो बेजों जोंहा मा जोंनि आबहावाखौ सांग्रांथियै लाखिनो हायो आरो ना नोंथां जे आं नोंथांनिसिम आबहावानि